औ। खोनादोंना नों थां?
खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
नोंथां आं ओरैनो ओ जिरायना दं नोंथांङालाय?
औ आंबो दाउ ओरैनो जिरायनानैनो नोंथां।
औ नोंथां
नोंथांनि गोजोन हरनि हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां
औ नोंथांनाव सम दोङोब्ला मोननैसो सोंथि सोंनो हागोन ना आङो नोंथां?
औ हागोन।
औ नोंथाङा जोंनि ओ बर'फोरनि हाबा हाबानि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ बर' समाजनि हाबा बुंनो थाङोबा ओ जरा जुलि होनाय जायो ओ बिदि न'खर माने जों गोरोब लायनानै गोसो मोननैजों गोरोबलायनानै जुलि जानाय जायो। ओ जेरै जों नुनो मोनो बर' समाव ओ हौवा गोदान लागोनिफ्राय हिनजाव गोदान दोनलागोसिम ओ‌ बिदि नायनो थांङो हिनजाव गो दान नायनानै जे ब्ला गोरोबलायो अ अब्ला ओ अम खालारथि बिदि खालामनाय जायो ओ खालामनायनि उनाव
औ
रायजो राजा फोर लानानै ओ समाजनि बिबानगिरि फोरखौ लानानै जोंङो साव नायखो नुनो‌ मोनो ओ बेनि उनाव हाबानि सम जेब्ला जायो अब्ला ओ हाबा हाबा सानखालि
औ
गोदान लायनो थांङो ओ खैना गोदान लायनो थांब्ला जोंनो ओ बैराथिनि जोबोर गोनांथि नंङा होमबा ओ बैयराथि आरो ओ बिदिनो गोद- गेदेर सुबुं बिदिनो ओ गामिनि खाफा खानै इदि लिंना लांङो जोंङो खैना लायनो सेंग्रा सिख्ला गासै खौबो ओ बैराथि आ सानै सानै लांनाय
औ औ औ
बैराथि थ' बिदि ओ गोसोबायदि ड्रेस गाननायखौ नुनो मोना बिदि ओ दख'ना थावसि एबा गोमो दख'ना ओ आगर ओ फास्रा गोदजा ओ आरो बिनि फास्रायावनो हाजो आगर एरनाय गान्नाय नुनो मोनो आरो। ब्लावस गोजा ओ खानायखौ खफा। खाथुबनायखौ नुनो मोनो ओ खानाय खफा खाथुबनायनि उनाव जोङो माल। लानांगौ ओ औवानि खानजुर लानायखौ नुनो मोनो फथा गोजा आसान ओ बिदि गाना ओ गाननानै जोङो गय बान्था लानानै राननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा ओ बिसोरनि हिनजाव लागोनि फोरनि ओ समाजाव बिदिनो नोजोर होनानै जुदि। ओ बिसोरो ओ गाननायफोरखौ नुनो मोनाब बा बिथांमोना रांनि जुरिमाना लानायखौ जों नु नुनो मोनो नङा होमबा
औ औ
बिनि उनाव ओ बिसोरो ओ सानाव बिदिनो ओ हिन्जाव लागो लाहानाव बिदिनो रानखांनायनि उनाव उखैना गारानखौ जेब्ला थुखैहां अब्ला बिसोरो देलाय हिनजाव हौवालागोनिफ्राय गाननाय ना आरो जानायखौ जोङो देल दाय होनायखौु मोनो बिसोरखौ नङा होमबा देलायहोनानै बिसोरो बर गोदानानि न'सिम ओ-बिदाय होनानै न'निफ्राय हिनजाव लागानिफ्राय बिसोरखौ। ओ- दुखु आब जा- जायो नङा होमबा बिदाय होनो समाव गाब नाय ओ-दुखु ओ- बिदि बिदाय होखांनानै बिसो बिसोरो ओ- हौवालागनि सिम लाङो बिसोर हौवालाबोनि लांगोनायाव ओ- खामफ्लाय खामफ्लायजों ओ-बिसोरो दै गोथार दोननानै। ओ-खैनानि आथिंखौ ओ-सुना होनायखौ नुनो मोनो। बर नि बिनानावफोरखौ जों। सुना हानायखौ नुनो मोनो। ओ-सुनानै दउदि। दावदै मुसिनानै। जोङो गार'नायखौ नुनो मोनो। होमबा। ओ-लाना थांखांनानै। ओम बेखौ अ बाथौ ओ- बिदि ओ-सेथ्लायाव। जिराय होयो जिराय होनानै हौवा गोदानखौबो थुखैनानै। जिरायहोयो ओ-हौवा गोजानजों लोगोसे ओ-हौवा गोदाननि लोगोरि बरधरा बुङो। ओ-
औ
खि खालामनाय। ओ-बेखौ जिरायनाय नुनो मोनो खैना गो दाननिबो लोगोरिखौ जिरायना-जिरायनायखौ नुनो मोनो। ओ- दौरि दसि लाना ओ-खाम जथा सि सिफुं लानानै बर'फोरा आर'ज गाबनानै जेन गोजोन संसार मोनजाथो जौगालांनो हाथों बिदि गोरोबलायनानै जुगि जुगि मोनजाथों बिदि बिसोरो इसोरनिफ्राय गाब नानै रोजाबनायखौ खौ जों नुनो मोननाय नङा होमबा? बिदिनो हाबा होनो थाखाय जोंनो बर' समाज
औ
बिदि खाखिनांगौ बिदा बिदाफोरखौ जोङो आ आखाय हमनानै जुलि होनाय खौ नुनो मोनो नङा ओमबा ओ जुलि होखांनानै बिदि सिनदुर फोनखांनानै खाना होनायखौ जों नुनो मोनो। जिखौ खाना होखांनानै बि दिनो गासैखौबो बर'नि आसारखान्थियाव दंखायो बिदि गासैबो नेम खान्थिया जुफुंजोबनायनि उनाव बिसोर माइनाव खुन्दा दिसन बा माइना हुजा थिखांनो थाखाय जोंनो आ जोंनो फिलाखायाव माइरं आरो आलारि बाथि फोजोंनानै गय फाथै होनायखौ नुनो मोनो बिथांमोनहा बेखौ लानानै सोरगिदिं आ बाथौखौ खेबा गिदिङो गिदिं मोसा मोसा गिदिं थांनायनि उनाव बयबो रंज रंजायै मोसायै गिदिंफायो खैना गोदान बर' गोसानजों इसिं खनायाव औ गि दिखांनाय इसिं खनायाव बरायना लाना थांनाय बेनि उनाव बिथांमोना आ रायजो राजा फुजाखौ जाहो जास्रांनायनि उनाव बिथांमोना हाथासुनि खुरनानै जाहोनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा सेथ्लायाव बरथ'राखौ बरनि बिसि ग बरखोदो फज'नानै औ खैनानि लोगो दैदो खैनाजों हाथासुनि हाथानिफ्राय अनला खारैजों राना होनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा बरनि हाबाखौ बिदिनो जोबोर गाजा गोमजा मोजाङै नुनो मोनो बिथां नोंथांनि मोन मोनसे सोंथि बर'नि हाबानिनो बार लाम्फाखौ माबायदि नेमखान्थि बाहायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
माखौ नोंथां
बर'नि बार लामफा लांनाय जेनेबा हाबानि समनिया बिथाङा बेखौ फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
अ आं
खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नों थां हाबा जोंनि बर' समाजनि हाबा होनोब्ला जोङो जोबोरै गाजा गोमजायै खुंनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो जोंनाव बेफोरबायदिनो बर' हाबा हाबाफोराव दै खावनो थांनायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ नोंंथां
औ बे दै खावनो थांनायाव जोङो गोबां गामिनि आइजोफोरा न'नि बाहाय बाहागि खुरमाफोरा दै खावनो थाङो
औ
बेवहाय जोङो ओ खायसे दामग्राफोर लांनानै रोजाबनानै दैखौ खावहैनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ औ नोंथां आरो बे दैखौ खावहैनायनि जाहोनानो जाबाय बे दैखौ जोङो खैना एबा बर गोदानखौ थुखैनाय जायो औ ओ बेफोरबायदिनो नोंथाङा होनलांनाय बायदि बेफोरबायदिनो हाबाफोरखौ खुंनाय जायो
औ
अ नोंथाङा मोनथियोब्ला एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथां जोंनि ओ गामि ओनसोल ओ गासै ओ बर'नि गामिफोराव एसे एनै फाराग थानायबाबो ओ एसे एनै सोलाय सोलायसोसल' बाबो ओ बर'नि आसार खान्थि जेरैबायदि हाबा बिदिनो गासैखौबो नुनो मोनो जेन' ओमबा नोंथां
औ
बिदिनो जोंनिया ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बि ओ बर गोदान थुखैनो खैना गोदान थुखैनो दै गोथार ओ खावनो थांनायाव रंजायै बाजायै आलारि बाथि जोंनानै ओ दैखौ खावनो थांनाय जायो ओ खावनानै खाम ज था सिफुं जोङो मोसा मो सा लाबोननाय नुनो मोनो नङा होमबा रंजानानै ओ जेब्ला थुखैयो अब्ला बिथांमोननियाव बिदि ओ सबाइ दे नाय बि दि हालदै हालदै गोथां देनाय बायदिसिना देग्लिनायखौ जोङो फोनना
औ औ औ औ नंगौ नोंथां
थालिर गायनानै थुखैनाय जायो थालिर बिफां ओ थालिर बि फांनि ओ गरानिफ्राय जोङो ओ बिनि बिजिरखौ जोङो अरख'नानै बोनायखौ नुनो मोनो ओ आगोलनि नेम बायदिबाथ' ओ बिदि हाथाय जों बोना लाबोबाय बेसांनो गोलाव फैयो एसबांनो रायजो गोलाव मोनजायो होनना मिथिनाय जायो नङा होमबा ओ बिनि उनावनो ओ औ
औ नोंथाङा आंनाव फारलाम्फा ना मानि बागै सोंदोंमोन बेनि बागैसे फोरमायना नै हागोन आं बेनि बै मोनथि
औ नंगौ नोंथां उम बारलाम्फा बुङोबा ओ बिदिनो बर'नि बिबान लांनाय हाबानि
अ अ बिबान लांबाय
ओ बिथांमोना जेब्ला लाङो अब्ला
औ
गासै ओ हिनजाव लागोनि रायजो राजाफोर खौ जाहोनांगौ बिदिनो सा साहा लोंनो थाखाय जोङो न'नि फोर फारसिनबाय मुवा बेसाद बुथु ना लानांगौ मुरि बुन्दिया सिनि गाइखेर साबलाइ ओ बुन्दिया भुदिया जै ओ गय फाथै सुनानै गासै मुवा बेसादखौनो जोङो लांनो गोनां जायो जेब्ला बिबान खायो अब्ला ओ बिथांमोना ओ बिहाय बिबान खानायाव ओ हानायाव बिथांमोना माइरं एसे फान्थाव आलु दालि बिदिनो नास्राय मानै होनायखौ जोङो ओ होना लांनायखौ जोङो सिनि बि बिदि बाना लांसिन नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
जेब्ला बाना लाङो अब्ला ओ खैना ओ खैनालागोनि हिनजावला लोगोनि न'आव सेरायाव मोननैसो याव ओ खा ओ बिदिनो नेम दङ अ' सुबुंफोरा आ बि बिदिनो मानसिफोरा मिथिजाय थांनानै ओ सिर सिथि सिरि बोखांना लांनानै लाना खारनाय ओ बिदि नेम दङ बिथांमोना लाना थांनानै बि ज ' जयै संना जाहैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा ओ बिथांमोना जे ब्ला हिनजावलानि लागोआव थाङो अब्ला गासै गबो ओ रेडि खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनो गय रानना होनाय बिदिनो ओ मुरि उनु बुथुमनानै होनाय गासै न'नि मानसिफोरखौ मान खालामामनाय गय जों ओ खुलुमनाय
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा एसेबां फोरमायना होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथां औ नों नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिम नोंथां गोजोननाय थ
औ दे बिदिब्ला न' जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नों थां
औ नंगौ नोंथां दे होनबा
औ